अ खोनादों ने नोंथांङा अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आंङो माखासे आ यदा लानानैहाय नोंथांजों सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा फ्रि दं दंङोब्ला बा सम दंब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन ने
औ नोंथां हागोन दसे
अ अ बिदिब्ला आंङो ओ जोंनि देहाफोरखौ जोंनि मानसिनि देहाखौ जोंङो माबोरै फिटनेसै लाखिनो बा माखासे बेराम आजार जानायनिफ्राय जोंङो माबोरै गावनि देहाखौ मोजांङै जोथोन लानो बे बिनि सोमोन्दै आंङो सावरायनो थाखाय लानाय जादों नोंथां नोंथांजों बेनिखाय नोंथां औ - औ बिदिब्ला आंङो बुंनि माखासे बिनि सोमोन्दै आंङो बुंनो लादों जोंनि देहाखौ जोंङो माबोरै फिटने लाखिनो होनोब्लाथाय जोंङो सम बायदियै जोंङो जानांगौ लोंनांगौ आरो सम बायदियैनो जोंङो उन्दुनांगौ सिखारनांगौ होननानै आं सानो आरो मानोना जोंहा जों मोनथिगौ जों बाराद्राय गोबाव उन्दुयो। ब्लाबो जोंनि देहाफोरा दों फुंङावहाय फ्रेस मोना आरो बिदिनो गोबां बायदिसिना बोरैबा खर' सानाय बेफोरबायदि देहा लोरबां मोनो आरो आरो बिदिनो जोंङो मोनावहाय ले उन्दुयोब्लाबो जेब्ला जों एगथा दुयथा फोराव उन्दुगोन बै समाव अब्ला सिखारगोन अ बै समावह जोंङो फुंङाव सिखारनानै जों' स मोन बा जोंनि मेगफोरखौ मोजां मोना आरो बेफोरावहाय जोंनि देहाफ्रा माखासे नस्थ' जायो होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसेनो जोंङो सम बदि फुंनि सानफुनि मोनानि जानाय लोंनाय ओंखामफोरखौ जोंङो जानांगौ बे मासे फिथाइ सामथफोरखौबो जोंङो जानांगौ होननानै आं सानो फिथाइ साम जानाय फोरजों भितामिन प्रतिन फोरखौ मोननो हायो आरो बिनो ओंखाम लानानै जोंङो एनारजि बोलोफोरखौ जोंङो मोननो हायो आरो बिनिखायनो जोंङो जोंनि जानायफोरखौबो जोंङो गेब्स दोना लाफानो नाथाय जोंनि सम बायदिनो जोंङो जानांगौ होननानै आं सानो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो औ बेजों लोगोसे जों देहानि थाखाय एगस्रासायफोरबो नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो जेसे हागौ फुंङाव सिखारनानै बा मोना मोनाहाय बिदिनो दसे सम लामाथिंजाय एक्सारसाइसफोरखौ खालामनांगौ आरो फुङाव सिखारनानै एक्सायस खालामनो हायो। जेरै लामाथिं खारलांनाय बा ब्याम खालामनाय बेफोर गासैखौबो जोंङो खालामोब्ला जों जोंनि देयाव जोंनि सानाय-सुनायफोराबो खारलांगोन होननानै आं सानो आरो आथिखालावथ' जोङो नुनो मोन मोनो गोबां बिदि हसपिताल फोराव बा जोंनि ओ सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनो गोबां सानाय‌ सु नाय फोरजों साग्लोब जानानै थानाय बा हस्पितालफोराव थाङोब्लाथ' माखासे किटनि स्ट अन बेफोर गासैखौ जोङो नुनो मोनो आरो त बेनिफ्रायनो रै औ बेनि फ्रायनो जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो जोंनि जानाय-लोंनायफोरखौ जोङो बासि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो जानो नाङा जों गासैखौबो फ्रेसै जानांगौ बा ओ माखासे गाज्रि जानाय-लोंनायफोरखौ जोङो गारनानै आरो बिदिनो बाहेरनि जानाय-लोंनाय जे रै ओ थावजों बाराद्राय संनाय आरो ओ बाहेरनि माखासे मस्ला मस स्लिफोर फोननाय बेफोरबायदिखौ जायालाफानो जोङो न'नि ओंखामफोरखौ फ्रेसयै लकेल बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि देहाफ्रा मोजांसिन थागोन। आरो एक्सारसाइस फोर खालामोब्ला जोंनि सानाय सुनायफोरा जोंनि देहानिफ्राय खारगोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन जे जोंनि देहाखौ ओ माबोरै जोङो फिट नेसै लाखिनो हायो।
औ औ नोंथां थारैनो फोरमायगोन ओ दे होमबा आ फोरमायसै एसे नङा होमबा नोंथां औ ओ दा देहाखौ माबोरै जोङो फिटनेस लाखिनांगौ बेखौथ' नोंथाङा गोबांखौनो नोंथाङा बुंखाबाय नङा होमबा? ओ दा बेवहाय आरो जोंहा देहाखौ जोङो मोजां जुदि फिटनेस बा गोग्गो सावस्रि जोङो खालामनो गोनांब्ला जोङो गिबियाव मा खामनांगोन ओ जोङो गिबियाव मेन्टेलि स स्ट्रं जानांगोन आरो न' जोङो जोंनि साननाय-हनाय बा जोंनि साननाय-हनाय मावनाय-दांनायखौ जोङो मोजां स्ट्रं खालामनो हानांगोन। ओ जेन'बा जोंनिया खा फा मानसि दङ' ओ जोबोद दुरबल गोसोनि जेनेबा बायदिसिना सानला सानला जोङो मा खालामना लायो बेराम फोरखो जोङो मा खामना लायो बांद्राय खामना लायो गोबां माने जोंनिया देहाया माबायदि खामानि मावो जेन'बा जोङो जों जा सानो जोंनि देहाया बेफोरबायदि खामानि मावो माने जेन'बा जोङो गावखौनो बेरामि बेरामि होनना सानबाय थायोब्ला नों थारैनो सानसे मा जालांथारगोनलाय बेरामि जालांथारगोन मानोना जोङो ब्रेन हिसा ब्रेनाव जि सानो जोंनि देहाया बेखोनो मावनो सेस्था खालामो नङा होमबा दा बेनिखायनो जोङो फास्टआव जोङो देहाखौ मोजां लानो थाखाय नों साननाय-हनायखौ थिग खालामग्रोनांगोन बिदि ओमफाय साननाय हनायखौल' थिग खामबाबो जानाय नङा जोङो जानाय लोंनायखौ जोङो मोजाङै नोजोर हो होना जानो हानांगोन जेन'बा जों बांद्राय फास फुद जों फास्ट फुडफोरखौ जानो हा जानो मोननाय नङा जोङो आथिखालाव नै मा गोबां जोंना मार दानिया गोबां फासफुडफोर ओंखारबाय नङा होमबा बिदिनो हिकेन पक क'रा मम' बायदिसिना ओमफ्राय पेकेटफोरनि बायदिसिना बुस्थु जों सिप्स उनु जायो जानानै जों मा खालामना लायोलाय ओ गेस्टिक उनु खामना लायो जों गेस्टिक खामनायनि उनावनो जोङा बदिसिना गेदे गदे बेरामा जालाङो नङा ओमबा? बिदिनो बिनिखायनो जों बैफोर जानायखौ जोङो बासिना जानो रोंनांगोन जोङो जेन'बा फ्रेस भेजिटेबोल्स जेन'बा गोथां मैगं-थाइगं जानो हानांगोन मोजाङै गोथां मैगं-थाइगं होनब्ला जोङो दानाया गिनांगौ बाजारफोराव मानोना जोङो गोथां मैगं थाइगंफोरावबो आबादारि फोरा रांखान्थि मुलाम्फानि थाखाय गोबां हासार बा गोबां मुलिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनदों जों नङा होमबा? दा बेनिखायनो जेसे हायो नों सावस्रिखौ गावनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो गोनांब्ला जों न'आवबो एसे जानो आन्थााखिनिखो जोङो गा मावना लानो हानांगोन जेन'बा बायदिसिना ओ लाइ लाफा बिदिसिना भल जिंखाफोरखौ जों न'आव गायना लानानै जेन मोजां मैगं-थाइगंखो जों न'आव हासार होआलाफानो बा बायदिसिना मुलि होआलाफानो जोङो जेन फ्रेस बानायना लानो हायो न' बिदि जानांगोन औ आथिखालाव नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनिया जायखि जाया सुबुंनायाव सरासनस्रा सुबुंनायाव जोङो मेडिकेलाव थांबा खालि मा जानाय नुयो बा अन्थाइ जानाय जों गोबां नुनो मोनो किडनियाव अन्थाइ जानायखौ जों गोबां नुनो मोनग्रा जाबाय आरो आथिखालाव दा बेफोर जानो नि जाहोनानो जाहैबाय जो बै जानाय लोंनाय आदारनि थाखाय जायो लोगोसे जोंहा अन्थाइ जानाया मानिफ्राय जायो होनब्ला जेन'बा अन्थाइया जायो जोंहा लोंनाय दैनिफ्राय बांसिन जायो आरो ना माने जोङो सानसेयाव नांगौ बिबांनि जों दै लोङा जोंनिया सासे सुबुंनि देहाखौ जुदिनो जोङो मोजां लाखिनो गोनांब्ला जोङो सानसेयाव थामब्रै लिटार दैखौ लोंखानांगौ आरो जोङो दै लोंनायजों जों गोबां बेरामफोरखौ होबथानो हायो आरो सावस्रिखौ जोङो मोजां लाखिनो हायो जेनेबा बेनिखायनो जोङो नांगौ रोखोमनि दैफोरखौबो लोंनांगौ आरो आं सानो आरो आं सानो माने बेफोरो साइन्टिफिक किलिबो मोनसे माबा दंखायो जेन'बा दैयानो जोंनि मेन दैयानो जोंनि जिउ होननायसे बाथ्रा दङ नङा होमबा
औ
बिहाय जों दैखौ नांगौ बिबांनि लोंनांगोन आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो मा खालामनांगोनलाय एक्सारसाइसफोर खालामनांगोन जोङो फुङाव थाब सिखारना खारनांगोन बा जोङो फुंनि सम बा मोनानि समाव जों मेडिटेसनबो खालामनो हायो दसे सम ओमफ्राय मेडिटेसन बा जोङो यगाफोर खालामनो हायो बा जोंङया यगाफोर खालामाब्ला जोङो खााथिफोराव थानायनाय जिम सेन्टारफोराव थांनानै जों जिम लानाबो सावस्रिखौ जोङो मा खालामनो हायोलाय गोग्गोखौ लाखिनो हायो आरो
औ नंगौ
बिदिनो उन्दुनायफोराबो जोंनिया नांनायनि बारा उन्दुयोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो देहाखौ मोजां मोन नङा होमबा एसे खर'फोरा सायो जोंनिया सानायजोंनो जोंहा गेदेर गेदेर बेरामा जालांनो हमो आरो ।
औ
बेफोर बेरामफोरखौ जोङो होबथानो थाखायब्ला जों मा खालामनांगोन नांगौ बिबांनि दै लोंनो हानांगोन । बा जोङो एक्सारसाइस खालामनो हा नांगोन मोजां आदार जानो हानांगोन जेनेबा प्रटिन गोनां हाइजेनिक प्रटिन गोनां बा फेट्स गोनां बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो जानो हानांगोन बा जानो हानांगोन होननानै जों गोबांखौबो जानो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ ।
आथिखालाव जोंनिया सुबुंफोरा बांसिन बेदर जायो नङा होमबा दा बेदर जानायदो नंगौ जोङो बेदराव जोङो प्रटिन भिटामिन्स बायदिसिना मोनो नाथाय जोङो नांगौनि बारा जायो नालाय बेदरखौ जानायनि जाहोनाव जोंहा मा जालांलाय लिभारफोरा जोंहा गाज्रि जालाङो बेदरफोरखौ जोंहा हजम खालामनायाव टाइम लायो नालाय बिदिनो जोङो लिभारफोराव फेटि जानाय नुयो बा जोङो फेलिभार जा फेटिलिभार जि होननाय जायो । बा जोङो फेटि मे मिन्स लिभाराव दै जमा जानाय बेफोर जायो । बेफोर जानायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा बांद्राय बेदर जानाय बा जोंना गोबां सुबुङानो दा आथिखालनि जुगाव जौ सेरेबखो गोंबां लोङो नङा होमबा? दा बै जौ लोंनायफोराबो जों देहाखौ गोबां गाज्रि खालामो दा बै बिदिनो जोंहा गिबियाव लिभारखौ गाज्रि खालामनोसै बेनिफ्राय लासै लासैनो जोंहा सुगार जालांनोसै किडनि गाज्रि जालांसै बिदिनो देहाया एक गाज्रि जालांना बिदिनो सोरबा सोरबाथ' थैनायनि लामायालागै मोनहैयो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
सानो जोङो देहाखौ देहायानो मानसिनि धोन नङा होमबा जोंहा मोनसे बाथ्रा दङ ना देहायानो मानसिनि दोन बा जोङो बायदिसिना खामानि मावनायनि सिगां नोङो मायबा मोनसे मावनायनि सिगां जोङो फार्स्टआवनो जोंनिया देहाया स्ट्रं जाग्रोनांगोन । बा जोंनि देहाया मोजां ज्रोनांगोन अब्लासो जोङो फरायनाय बा जानाय लोंनाय बायदिसिना आबाद मावनाय खारनाय दुरनाय खेला दुला बेफोराव जोङो मा खालामनो हागोन । गोसो होनो हागोन जुदि जोङो सावस्रि जेनबा जों देहाय मोजां नाडाबाथ' जों बेयाव गोसो होनो हानाय नङा मानो होनबा?
औ नंगौ
दा बेनिखायनो जोङो देहाखौ आंनि बायदिब्लाब आरो जोथोन फार्स्ट जोथोन लाखिग्रो नांगोन ओमफ्राय जोङो मोजां आदारफोरखौ जानांसिगोन नागिर नागिर भिटामिनस गोनां जेरै आपेल आंगुर मिनारेल्स गोनां नङा होमबा? बेनो सि आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे ओ आथिखालनि जुगाव जे बेमारफोरा बांनायनि बेरामफ्रा जि गोबां बांलांदों ना नङा होमबा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
आङो बिनि सोमोन्दै आंबो बेखौनो सानो आरो नोंथांनि बुंनाय बादिनो आथिखालावथ' जोंनि न'खरफोराव जोङो बांसिन बिदि ना बेदर जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो त' बिनिखाय जोङो जेसेबांखिनि नांगौ बिनिख्रुइ बांसिन जाद्रायनायफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो आरो । अब्ला जोङो बेफोर बे ओ ना बेदर जानायफोरखौ एसे खम खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि लाइमोनफोरखौबो जों नुनो मोनो मा माखासे ओ जोंनि देहानि नाङै बुस्थुफोरखौबो जानाय जेरै निसा बुसथु बेफोरखौबो जानायफोरखौनो जोङो लोंनाय जानायफोरखौ जों नुनो मोनो त' बेफोरखौ बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि देहाफ्रा गाज्रि जालाङो । जोंनि लाइमोनफोराबो बेफोर जानाय लोंनायजोंनो जोंनि लाइमोनफोरनि देहा फोराबो नस्थ' जालांदों आरो थिग बिदिनो जोंनि गिदिरफोरखौबो जोंनि बैसो गोनां गेदेर गोलावफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों माखासे बिदिनो ओ बेराम जाना हस्पिटालफोराव गोग्लैसोनानै थाहैनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि जानाय लोंनायावहाय गोबां बिदि साबनानै जानांगौ जे ओ बांद्राय राय जानोबो नाङा आरो जोंनि नांगौ सेबां जोंनि देहानि नांगौसेबांखौ जोङो जानांगौ आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोङो एक्सारसाइसफोरखौ खालामनांगौ जेरै नोंथाङाबो बुंलांबाय जिमफोराव थांनानै जोङो एक्सारसाइसफोर खालाम नो हायो जोंनि देहाफोरखौ फिटनेस लाखिनो हायो थिग बिदिनो औ जोङो जिम फोरावबो थांनो हायो आरो ओ माखासे रांखावरिनि ओ फ्र प्रब्लेमफोरावहाय बिदि जिमफोराव थांनो हायाब्लाबो जोङो न'आवनो बिदि एक्सारसाइसफोर खालामनो हायो आरो आं बिखौनो सानो आरो न'आव थानानैबो जोङो एक क्सारसाइसफोर खालामनो हायो। होननानै अब्ला ओ आङो सानदों जोंनि टपिकखौ जोङो मोजाङैनो सावरायबाय होननानै। आरो नोंथांनिफ्रायबो बिदि माखासे खोथाफोरखौ आङो मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। अब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां जोङो जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय।
औ औ दे।